हेलौ! खोनादों ना नोंथाङा? औ खोनादोंना नोंथाङा?
हेलौ! हेलौ! खोनादोंना नोंथाङा?
हेलौ! खोनादो ना?
औ औ। नोंथांखौ गोजोन फुंबिलिनि खुलुमनायखौ बाहरग्रोनाय थाबाय। औ खोनादों। हेलौ! खोनादों ना नोंथाङा? औ।
औ।
नोंथांखौ गोजोन फुंबिलिनि खुलुमनायखौ बावहर ग्रोनाय थाबाय नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय
औ नोंथांखौ नोंथां खौ आंनि फन खालामनायनि जाहोना बेनोदि नोंथांदो नों थांदो थालिर दंफांनि सोमोन्दै एसे बे सावरायनो नाहरनाय जादोंमोन नोंथां
औ नोंथां
औ
औ
थालेर बिफां होननानै बुङोब्ला जोंङो थालेर बिफांखौ गोबां खामानियावबो बाहायनो हायो ।
औ औ नंगौ नोथां
जेरै खार थालिर बिफांजों जों खारैबो बानायनो हायो ।
औ नंगौ
खारिखौ माबायदि बानायो नोंथाङा इखौ बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
खारैखौ
औ मा बाय
औ औ औ नोंथां ओ औ हागोन नोंथां जोङो खारैखौ जोङो थालिर ओ थालिर बिफांखौ जो खारै बानायनो थाखाय जोङो थालिर बिफांखौ फार्स्टावनो दानग्रोना लानांगोन बेनि उनाव जोंङो फिसा फिसा जि रनानै जोङो सान्दुंवाव फोराननांगोन आरो बे ओ जेब्ला रानगोन अ ब्ला जोंङो अरजों बेखौ बुथुमनानै सावनांगोन आरो सावनानै जोंङो ओ बेखौ सरनाय नाय जायो आरो बिदिनो जोङो खार बानायनाय जायो । ओ बेनि थालिर मादाखोबो जोङो बानानायजायो खारै औ आरो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा मा मायाव बाहायनाय जायो?
औ हागोन नोंथां जेरै जोंनि बर धोरोमाव फुजा फाथाल बेफोराव थालिरनि बिलाइखौ बाहायनायखौ नु बाहायनाय जायो आरो थालिरनि फिथाइखौबो जों फुजाफोराव होनाय जायो । थालिरजों जोङो ओ हाबा जोंनि बर'नियामाव हाबा हाबाफोरावबो जोङो मन्दप बानायनायखौ नुनो मोनो थालिरजों आरो थालिर थालिर बिफांजों जोङो सायनासालिबो बानायनो हायो
औ
थालिर बिफांनि थायनासालिबो बानायनो हायो थालिर बिफांनि बिलाइ जों जोङो सायनासालिनि सा सा बेफोरावबो होनाय जायो
औ औ नंगौ नोंथां
दरफआव दरफंआव थालिर बिफां खौबो गायनाय जायो
औ नंगौ औ खोनादों खोनादों
थालिरनि मैखुन जेरै थालिराव मैखुन ओंखारोना बेखौबो जोङो जानायाव अ जानायाव बाहायो
औ नंगौ
नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा थालिरनि
औ नोंथां औ नोंथां नोंथाङा दा जेरै बुंलांदों बिदि बिदिनो जोङो फुजाफोराव जोङो थालिरनि थालिर बिलाइनि बिजौखौ जोङो होनाय जायो आरो बिदिनो औ थालिर बिलाइखौ जेब्ला रानगोन अब्ला जोङो बेराफोरबो थेनानै दोननो हायो बिदिनो हाबानि गेटफोरावबो जों थालिर बिफांखौ गायनानै दोननो हायो बिदि बिदिनो गोबां ओ खामानिफोराव जोंखौ थालिर बिफाङा हेफाजाब होयो आरो आरो गोदो गोदायनि बायदिब्ला जोङो खोनानो खोनानोबो मोनदों बिदिनो थालिर ओ मादाखौ जेरै माबाखौ औ बेखौ हाथाय खौ जानायखौ नायनो हायो होननानै जोङो खोनानो मोनदों गोदो गोदायनि औ औ नंगौ ओ बिदि बिनो ओ थालिर नोंथाङा बुंनो हागोन नामा थालिर बे बिफाङा मा मा जातनि दं
औ हागोन नों हा थालिरखौथ जोङो ओ औ खोनादों नोंथां। थालिरखौ जोङो थालिरनि मुंफोरखौ जोङो ओ आइथिआ थालिर जिनिस चामफा मालभग मोनसोर ओ गोबां दङ। गोग गोग बेखौनो आरो जोङो थालिर बिफांनिफ्राय दै दैमाफोराव भेल बानायनाय नाय बेफोरबायदि बौओब नुनो मोनदों बिदियावबो बाहाय जायो थालिर दंफाङा। दैमाफोराव नाव भेल बानायनानै।
औ औ नंगौ थारैनो। ओ नोंथाङा था ओ बिदिनो थालिर ओ थालिर बिफांनि ओ फिथाइफोरखौ मा मा मायाहा जाया ओ ओरैनो फोमोनना जाजायो एसे बुंनो हागोन नामा?
ओ हागोन नोंथां। औ खोनादों।
औ दे।
ओ
औ।
मोनसोर बेनिफ्राय मा मा दंमोनबा नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय रोंगौब्ला।
औ नोंथां ओ बिदिनो औ नोंथां बिदिनो जोङो ओ आंबो ओरै बारा एसेबां मिथिनाय जाया नाथाय बिदि बिदिनो ओइ थालिर गाहाया जायखौ गाथिया होनो ना मायोमोनथाय औ बेखौ जोङो ओंख्रै औ। बेखौ जोङो ओंख्रि जाजायो आरो बिदिनो ओ बिदिनो गोबां थालिर दं बिदिनो फोमोन्नानैबो जाजायो जों फुजा फाथालफोरावबो होजायो। नोंथांमोन्निथिंजाय ओ खारैखौ खारैखौ मा मानिफ्राय बानायनाय जायो?
जोंनि जोंनि ओन्सोलाव बांसिन आथिया थालिरनिफ्राय बानायनाय जायो। जेरै एसे सिगाङाव नोंथाङा बुं बुंनाय बायदि थालिरखौ जोङो गिबियावनो दाननानै लाग रोनांगौ लानानै बिनि मादा खौ जोङो मादाखौ मि मिहि मिहि दाननानै आरो फस्लाखौबो मिनानै जों सान्दुंआव फोराननाय जायो। फोराननानै बेखौ साननैसोनि थाखाय गोरान जायोब्ला जों बे गौ सावनांगौ सावनानै बेनिफ्राय जोङो हांगारबो ओंखारो हांगारखौनो जोङो खारै बानायनाय जायो। खारैखौ जोङो जेरै ओ सबाय खारै, अनला खारै, नार्जि खारै बेफोराव बाहायनाय जायो।
औ जोंनि बर'नि ओंख्रि होनोबाथ जोङो खारै होन्नानै मिथिनाय जायो।
औ नोंथां। नोंथाङा खारै खौ मा मा ओंख्रियाव बाहायनाय जायो बेखौ मैगंफोरनि नामखौ
औ औ नोंथां ओ खारै ओंख्रि होनबाथाय गोबां खारै ओंख्रि संनानै जों जाजायो जेरै जेरै अनला खारै, सामदों सामजों सबाय बिदिनो ओ बायदि बायदि खारैफोर ओ नार्जियावबो जों खारै होनो गोनां जायो।
औ नोंथां।
बिदिनो गोबां खारै दं बिदिनो जोङो मैगं गोथां खाबथिंनानै नाफोरजोंबो खारै ओंख्रि जानाय जायो।
औ ।
औ ओ। बिदिनो जोंनि बर'नि ओंख्रि होनोब्लाथ जोङो खारै होननानैसो मि थिखायो नालाय
औ औ
औ
थालिरखौथ जोङो गरायनिफ्राय बिजौसि म मोनसेबो गारनाय जाया नंगौना नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां ओ बिदिनो जोङो थालिर दख खनाखौबो गोदो गोदाय थालिर दखनायावसो जोङो खोनादोंना औ गोदो गोदायथ जोङो थालिर दखनायावसो थालिर दखनायावसो जोङो ओंखामखौ होनायखौ नुनो मोनोमोन। जोंङो गोदो गोद बिदिनो ओ माबाफोर खर्मफोर जाबा थाय
ओ हाबा आ आ खार्ज ज बायदिफोराव ओंखाम जायोब्ला जोङो दना दनायावसो ओंखाम जायोमोन थालिरनि ओ बेफोर मा दाबो दाबो दङ दाबो दंङ नोमा
औ गोबाङानो खमायलांबाय
औ आरो जोङो थालिर आरो जोङो थालिर दंफांखौ औ औ आरो जोङो थालिर दंफांफोर एस एसे गोरलैखो जोङो बैसागोफोराव बा ओरैनो जायखि जाया बेफोराव ओ ओंख्रिबो जानायखौ नु जानाय जायो। खोनादोंना नोंथाङा
औ नंगौ नोंथां
हेलौ
औ खोनादों नोंथां जों औ खोनायाखैना नोंथाङा
आरो आरो जोङो जोंनिया जोंनि बर'नियमाव औ खोनादों जोंनि ब'र नियमा रो ओ नोवन फुजा नोवन फुजा होनाय जायोना बेफोरावबो जोङो दनायाव ओंख खाम जानायखौ नुयो। थालिरजों जों गोब बां
मानिआ थालिर दंफांखो जों गोबां खामानियाव बाहायजायो नोंथाङाबो थालिर दंफां औ औ दे बुंलाय। हा
औ बिदिनो जोङो थालिर फस्लाखौ जों थालिर फिसाखौ ओ बैसागोफोराव बैसागोफोराव जोङो ओ अमा बेदर बा ब्रयलार बेदर बिदिनो गोबां मैगंफोरजों संनाय जानायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ नोंथां।
औ ओ नोंथाङा माबाफोर बुंनो नायदोंमोन नामा नोंथां?
औ। हेलौ नोंथां औ नोंथां
खोनादोंना नोंथाङा?
खोनादों नोंथाङा?
औ दे बुंनाय नोंथां। ओ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाहांबाय जों बेखिनियावनो दोनथ'जासिगोन नामा
औ दे बिदिब्ला नोंथां दे औ खोनादों दे दे।